आरो सनाखि औ खोनाबाय
फिसाथार
माया
फिसा
माया फिसा जानांगौ गावहा गावहा माबाखौनो सावनखौनो होआखैदांं
न सिथिफिनजों थुखुर दां
गावा साउन्खौनो होआखै ओमफ्राय माबा माबि बानाया लादो आं जिरायनानै दङ
आ ह गैलाहाय
दे जायो दे मा मोनसे मोननै बुंफ्रबनायखौ जेब बो साननो नाङाब्रा रायज्लायबाय थाल' मा गगा मोनदों नामा
गुजुगासिनो दङ
आयै
दाख बे मोसा मुलि जायाखैथाय बे गुजुनायनि बिदै लोंग्राया बेखौसो लोंदों मा होनो
गुजुनायनि बिदै लोंग्रा
गोसाया टाइफुद बिदि नामा
ए औ
बिखौसो लोंदों उ
बबेयावबा थांदोंमोन नामा नोंलाय
दाख्लि मोसानायाव मोना मोना लोंबाय थाबाय गुसुआ ओमफ्राय फैनानै दुगैफैबाय मोना मोना बेनो जादों
मोसाहैनायानो अबाव मोसाहैया
बै जादोंमोन ना जोंनियाव औ
ए
उ
मोजाङानो एसेबो-एसेबो फगा मोना जाखांबाय औ।
मा मा ओंख्रि
ओंख्रिया अमा बिबु बिथैजोंसो जादों आं ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्रायो ना खर एग्लिनाय।
एथ बरजा
बुरजा माने जोंनिया गोजौनियाहाय दालि जहलजों ना खरजों एग्लिनायमोन आरो आलदा आलदा ओमफ्राय आं गाहायाव हटेल गिदिरावहाय। अमा बिदर बिथै बायनानै लांदों।
उ
नोङो लावदाव होलायबायमोन नामा।
होयाखै खोनाहैदों नोंडों।
औ
होआखै।
मा खालामबा जायो नोंनियाव बिदि।
दालाय दा खोनादोंनानै खोनायाखै।
दा खोनायासै। अ खोमायाव खोनासंगाजों जाय। नोंथां
ओहो आं सों नोया माबा आङो आरो राव सोबनोबो। सोंहरदोंमोन। आंना बिदि जागासिनो दं होननानै। ओमफ्राय बेयो आंनो खोन्था हरफिनदोंमोन ओमफ्राय आं बिनोनो हरनो थुफिननो नागिरदोंमोन।
ओमफ्राय
बेयावनो खोनादों खोमा एर
ए दाखोनायासै? दाखोनायाखै?
थाल दालाय
रायज्लायदों नों होमबा। दाबो खोनायाखै?
खोनायासै नोङो? दहायनि बादि?
उम हो खोनायासै सिरि जाबाय। बेबो रायलायहरो नोंजों? खोनायाखै? नोंजो सोर सोर रायलायहरो दे खि थालाय आंनो
ओमफ्राय बै माबा आंनि लोगो लोगो सासे दङ' आं सोदों बेखौ।
आया ओमफ्राय
जोंजों फरायफाग्रा
ओमफ्राय
दोंमोन जोंजों फरायबा सासेया दान्ला जोबबाय। मिनि सानैमोन।
ओमफ्राय रायलायगोन ना रायलायाखैनो
बै सासेखौ आं दाख्लै सोंहरदोंमोन जादों ना जायाखै बे जाथ'वाखै होनदोंमोन ओमफ्राय बावदों आं
उम
अ
सासनै ओहो।
मा जाखो?